खोनादों ना नोंथाङा?
खोनाया।
खोनादोंना?
औ औ खोनादों।
उम
अब्ला जों दायो। मा बिथिंनि सायाव सावरायनो। मा बिथिंखौ लाना सावरायनो जोङो।
बिदिनो जोंहा मा मा दंमोनथाय आङो नायफैनायानो जायाखै।
अ बिथिङा बिथिङाथ बिदिनो लानो हायो ओरैनो जोङो जागा दावबायनायनि सायाव एसे रायलायनोसै नामा? खोनानादोंना।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
ओरैनो नों मा जाइगा दावबायनायनि गेजेरजों माबाफोर नलेज मोननो हायो सानो नामा?
औ जायगा दावबायनायाथ आङो बांद्राय बेबायदि दावबायाखै दावबायनायालाय बिदिनो गेजेर गेजेर खाथि खालायाव दावबायदों।
औ औ
आंनि साननाय बायदिब्ला गेजेर गेजेर दाव दाव बायनांगौखौ आं सानो आरो आरो मानोना माब्लाबा समाव माने दावबायनायनि गे जेरजों जोड़ो लामा सामा सोरखौबा नुनानै बहाबा खोनाबोनानै बा एक्सपिरियेन्सनि गेजेरजों माबा मोनसे नलेज मोननो हायो आरो।
औ औ औ ओ ओरैनो नोंथाङा मा मा जायगाफोराव ओरैनो दावबायखो
अ आङोथ' बुंनो थाङोब्ला बिथिं सोनाबथिंजाय आं गुवाहाटिसिमहालागै थांदों। बिदिनो आरो आंङो ओरै सानजाहा डिब्रुगरसिमहालागैल थांदों बेनि
औ-औ-औ गुवाहाटियाव ओरैनो माबाफोर जागायाव फैदोंमोन नामा ओरैनो दावबायथावना बेरायथावना जायगाफोर
औ आङो गुवाहाटियावहाय आङो ओ बे बालाजि तेम पललाव थांदों आरो बिथिंजाय फेनसि फोराव थांनाय जादों।
औ ओ
इउनिभारसिटिफोराव थांनाय जादों
अ अ अ औ। ओं औ आंबोथ इदिनो जायगा दावबायनायनि गेजेरजोंथ' माखासे गियानफोरबो मोनथिनो मोनो। जाइगाफोरनि सोमोन्दैबो मिथि मिथिनो मोननाय जायो जेरैबायदि शिलंफोराव दावबायहैबाय बायोबा शिलंनि बारहावा बेनि थासारि बेफोर एह शिलंफोराव थानाय जायगा जेरैबायदि सेरापुन्जि बेफोरबायदि जायगाफोराव थांनानै गोसोफोरखौ मोजां मोनो आरो माखासे गियानफोरबो मोननो हानाय जायो।
नोंथाङा बेफोर जायगाफोराव दाव बायखांबाय ना
औ दावबायखांबाय दावबायनायालाय सिगाङाव।
उम
ओमफाय ओरैनो पिकनिक स्टक, पिकनिक स्पटफोराव दावबायफेरबाय नामा?
पिकनिक स्पटाव थांदोंमोन सिगांहाय आङो बिथिं सोनाब ओरैजाय उदालगुरि बे भैरुखुन्दुथिं थांदोंमोन आरो बिथिंजाय भालिफुं बेफोराव थांदों आरो बांद्राय गोजानाव थाङाखै।
ओ ओमफाय ओरैनोथ' जों फराय औ उन्दै फरायसिलि समनिफ्रायनो फरायसालिफोरनिफ्रायबो जेनेबा बिदिनो बोसोराव गोदान बोसोरफोराव बेरायनोफोर लांबाय बायो। एबा फरायसालिनिफ्रायनो थाङो टिसारजों, टिसारफोरजों लोगोसे ज'नो। नोंथाङाबो बेफोरो समाव, उन्दै समनिफ्राय नै दासिम बहाबाफोर स्कुलनिफ्राय थांफेरनो मोननाय नामा?
औ नंगौ बेयो जेब्ला आङो गु थाखोआव दंमोन अब्ला थांदोंमोन आरो जोङो तेजपुराव थांदोंमोन अग्निगरावहाय। बियो आंनि फार्स एक्सपिरेन्स आरो बेनि माने जोङो टिचारफोरजों सानदोंमोन गोबां माने मिथियै खोथाफोरखौ मि थिनो मोन्दों आरो ना जोङो बै समाव माने जेबो मिथियामोन बेहाय जोंनि इ ओ। अग्निगराव जोंनि जारिमिनफोरखौ सारमोना माने फोरमायथिना होदों। मोन आरो बेफोराव सोर सोरनि सावगारिफोर दं बेफोरखौ माने सिनायथि होदोंमोन आरो। जोंखौहाय गोबां मोजां मोजां मोनदोंमोन आरो
औ बेफोर बेरायनायनि गेजेरजोंबो जों माखासे जागाफोरबो मिथिनो मोननाय जायो ओमफ्राय ओरैनो नलेजफोर मोनो रंजा-बाजा जा फोरबो जों बिनिफ्रायनो मोननो हानाय जायो आरोना
औ।
ओ ओमफाय नोंथाङा आंनिफ्राय माबाफोर मिथिनो लुबैगोन नामा?
हो
माबाफोर मिथिनो लुबैनाय दंबावो नामा? दं नामा?
बुजियाखै
नोंथाङा आंखौ माबाफोर सोंनो गोनां खो थाफोर दं नामा बे दावबायनायनि सायाव?
औ सोंनायाथ' बेनो। ओ नोंथां नोंथांनि बायदिब्ला जोङो जिउआवहाय दावबायनायनि गोनांथि दङ ना गैया आं माने बेखौ नोंथांनिफ्राय मिथिनो लुबैयो आरो दङब्ला मानो आरो गैयाब्ला मानो?
औ दावबाय जिउआव दावबायनायनि गोनांथि दङ जिउआथ' ओरैनो दावबाय दावबायनायनि गेजेरजों गोबां गियान। फोरबो मोननो हायो लोगोसे दावबायनायखौ लानानै जों मालाबा समाव गोसोफोरा। उदासफोर थाबाय बायोबा बेफोरखौ जों बेफोराव थांनानै एसे गोसोफोरखौ गोजोन मोनो। लोगोसेनो दावबायनाय समाव जों लोगो लोगो गुराफोरजों थांबाय बायोब्ला बेफोराव गोसोफोरनि रंजानाय आरो आब्रुथिफोरखौ जों बुथुमना लानो हायो लोगोसे बिदिनो जा जायगायाव जों बेरायनो थांगोन। बेफोर जागानि सोमोन्दै जों मिथिनो थायो बिनि बारहावा
औ।
जों लोगोसे बेयाव थानाय थासारि मानसि फोरनि आखल आखु आबहावानि सोमोन बे जागानि आबहावानि सोमोन्दै माबायदि समायना बे बे जागाया। बेफोरनि सोमोन्दै माखासे जों गियान बुथुमना लानो हायो।
औ
दे बिनो मोनसे जारिमिन बे बदि जाना थायो आरो जेनेबा जों बे जायगायाव थांदोंमोन बेबायदि जायगाया ओरै बेबायदि। बेयाव ओरैबायदि समायना थासारि। फोर दंङ। बेफोरबायदि थासारिखौ जों नुनो मोननाय जायो आरो लोगोसे गोसो रावबो थालाङा आरो। बे थासारिया बे जों ला जिउआवथ' जों दावबायनो गोनां दावबायनांगौ बा जायगा बेरायबा जों माखासे गियानफोरखौबो जों बुथुमनो हाखायो।
औ नंगौ
औ ओ नोंथाङा ओ माब्लाबा उन्दैनिफ्राय लानानै दिनैसिमहालागै न'खरनि सुबुंफोरजों बहाबाफोर ओ दावबायफेरबाय नामा?
न'खरनि सुबुंफोरखौ लानानैथ' जों इसिबां गोजान जायगाफ्राव थांफेरनाय जाया बिदिनो खाथि खाला जेनेबा मा होनगोन? ओ लावखार जाना थावनिफोराव जेनेबा ओरैनो ज'नो न'खरनि खाथि खाला आयं मादै फोरखौ लानानै। बोसोराव बिदिनो दं गोदान बोसोर फ्र ज'ज'यै थांनानै एसे रंजा बाजा खामहैयो। दायो नै गोदान बोसो बोसोराव दा मायावबाफोर बे बेरायबायदों नामा?
औ बे थांनाय बोसोर गोदाननि बोसोराव ना?
औ औ
गोदान बोसोर होननानै बुङोब्ला जोंनि बेहायथ' बैसागो दानखौ बैसाग दानखौ जों गोदान बोसोर हमना लानाय जायो आरो बिथिं जाय मोननै दान थाहैबाय नालाय बुंनो थाङोब्ला आङो माने ओ इंराजिनि गोदान बोसोरावथ' आं जेरावबो दावबायनाय जायासै। आरो नैबे जोंनि बैसाग दाननि गोदान बोसोराव बो माने जानाव जायगायाव थांनाय जायास
औ।
बेबायदिनो गहफुर थिंजाय ओरै तेजपुर खाथि खाला जायगा
औ औ तेजपुर ओरैनो माबाफोर मोजां बेरायथावना जागाफोर दंबाय बायो नामा?
तेजपुरावथ' आं बेबायदि बांद्राय माने दावबायनाय जाया नालाय आं बारा मिथिया। बे दावबायथावना जायगा होननानै बुङोबाथ' आं बे अग्निगरावल' थांफेरदों।
औ अग्निगराव ओरैनो मा दावबायथावना जागा दं ओरैनो मुंदांखा?
अ अग्निगराव जोङो माने जोंनि जारिमिनारि हिसाबै ओ जोंनि सिगाङाव सिगांहाय भगदत्त राजामोनि माने दावहा जानाय थिलिफोरा दङ आरोना आरो ओ चित्र लेखानि सावगारिफोरा दङ। चित्रलेखा आरो बेनि लोगो उसादेबिया बिसोरनि माने मुसु अखाफोरा दङ आरो फोरमायथिनाय दङ उसा देबिया सोरमोन चित्रलेखाया सोरमोन? बेफोरो फोरमायथिनाय दङ आरो ना माने बे थाङोब्ला जोङो जोंनि हिसतरिखेल जारिमिन
औ नंगौ अ ओमफ्राय तेजपुर नामा जे माबा मोनसे जाथायनि थाखाय थादों बेखौ नोंथाङा मिथियो नामा मानि थाखाय तेजपुर नामा थाखो?
औ बेखौ आङो मिथिनो आंनि मिथिनायाव
औ
तेज-तेजपुराव सिगां माने दानि दानि गो भुटान मुंसो सिगांहाय माने ओ थैजाब। रुल होननानै जोंनि बर' जारिमिनाव लिरनाय दं आरो। ना मानोना बे जायगायाव जोंनि बान राजा रा कृष्ण ओ कृष्णदे ना बावगारबाय बारा गोसोयाव गैया बिसोरनि माने दावहाया जादोंमोन। जायनि जाहोनाव जायगायाव माने। गासै जायगायानो थैजों बुं हमनायमोन आरो ना थैनि माने बाना बेहाय बे जायगायाव बेनि थाखायनो माने बेखौ थैजाफोर होनना बुङोमोन आरो दा गुबुन हारिफोरा माने थैजाफोर होनना होननानै माने बिसोरनि रावाव उसारना जाहैयामोन। नारो जायनि जाहोनाव बिसोरो फैजाफुरनि सोलाययै दा तेजपुर नाम
औ नंगौ ओ औ अ दे होमबालाय जों दोनथलायनोसै ना
औ दे। नोंथांखौ नेक्स्ट आवनो लोगो मोनफिननो हा
औ औ औ दे।
दे नेक्स्टआव लोगो मोनफिनगौ आसा थाबाय।